हेल नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ दायोथ' आंङो फुंनि जाखांनाय जानानै बिदिनो दसे जिरायनानै दंथ'यो आरो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नै ओरैनो दं नोंथां
औ ओंखाम जाखांबायमोन ना फुंनि नोंथाङाबो?
औ जाखांबाय जाखांनायालाय
औ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
जोंना अनलाजों दाउसोमोनलै नोंथां।
अ फुङावनो अनलाजों दाउजों मोनजाबाय होनोमबा नोंथांमोना।
औ आलासि फैदोंमोन ना आलासि दंमोन।
आतसा औ
नोंथाङा दायो खबरफ्रालाय माबायदि दं?
औ मोजाङानो आंहा खबरा सोलिबाय दङ बेफोर बेबायदिनो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं आरो नोंथांनियालाय माबोरै सोलिगासिनो दं?
आंनियाबो मोजाङानो
ओ फरायलाय लिरनाय मोजां ना नोंथां?
औ बिजनेसै आरो मोजाङानो
ह
नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयदानि सायावसो सावरायलना फैदोंमोन नोंथांनो सावरायनांगोन नामा?
औ सरायजागोन नोंथां
औ आं आं नोंथांनो माने नोंथांखौहाय सल'बाथा एबा गोदो गोदाय आबै आबौमोन खोन्थालांनाय सल'बाथाखौ एसे खोन्थानो रोङो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन हानायाथ' बांद्राय इसिबां गोसोआव बिदिब्ला होमबाबो एसे एनै माने गोदो खोनाबोनाय नालाय आबौ आबौनिफ्राय।
औ औ
बेखौ इसे इसे मिथियो आरो बावजोबाखै माने सल' होनबाथ' जोबोद मोजां मोनो खोनासंनो नङा होनोमबा?
औ नंगौ सैथो
जों सल'फोरनिफ्रायबो गोबां बेफोरबायदिनो गियान रोंगौथि। सोलोंना लानो हायो आरो नङा हबा औ आङो आं सल'खौथ' जोबोद मोजां मोनथियोमोन एसे एसे - एसे बावजोब्बाय आरो बै नोंथाङा एसे खोनाबाय जानो हागौ सिंह आरो एन्जरनि सल'खौ
औ खोनाबायमोन खोनानायालाय।
औ आं होनबा बेखौ एसे फोरमायना होनो आरो नोंथांनो नोंथाङा जानो हागौ खोनानानै मोजां मोनगोन।
औ मोनगोन मोनगोन
औ सिंह आरो एन्जरनि सल' आरो
औ औ
औ मोनसे अरनावहाय बेफोरबायदिनो मासे सिंह राजा थायोमोन आरो औ बे बे सिंह राजाया उन्दुबाय थादोंमोन आरो अरन गेजेरावहाय
औ
बे समावनो माने मासे एन्जरा आदार नागिर नागिर बिदिनो गिदिं थिं लागासिनो दंमोन जाहैदों एन्जरा आरो
औ औ नंगौ
औ बे एन्जरा बेफोरबायदिनो गिदिंथििंबाय थानायावहाय समावहाय बै उन्दुना थाबाय थानाय सिंह राजानि खाथियाव मोनहैफ्लांनानै माने बिनि मोदोमावहाय गाखोफ्लांबाय जाहैदों आरो
औ
औ दाना बे सिंह राजायाथ' उन्दुबाय थानाय नालाय दाना एनजरा गाखोहैबायनालाय दाना उन्दुनाया मेगना गेवबाय आरो होजानाय जाबाय सिंहखौ दाना फोजाबाय नालाय सिंह राजाया रागा जोंबाय आरो गाव उन्दुनायखौ होजानायनि डिस्टार्ब खालामनायनि। दाना रागा जोंनानै सिंह राजाया एनजरखौ हमख्रुबबाय जाहैदों हमख्रुबनानै बुंबाय आरो नों आंखौ उन्दुनायखौ मानो डिस्टार्ब खालामदों? नोंखौ दानो जागोन आं होनबायनो आरो।
औ
सिंह राजाया रागा जोंनानै ओमफ्राय दाना एनजराबो आदार उखैनानै गिदिं थिबायदोंमोन नालाय। एनजरा दाना निमाहा बिबाय आरो सिंह राजानियाव नाङा नाङा राजा आंखौ निमाहा होदो आं माने एदि आदार नागिरथिंबायनायावसो नोंथांखौ नुस'नियाव बेफोरबायदि नोंसांनि मोदोमाव गाखोफ्रांबाय होननानै निमाहा बिबायनो आरो एनजरा।
ओ
उ ओमफाय आरो बुंबावबाय आरो एन्जरा महाराजा आंखौ हगार दे आंबो नों नोंखौ माब्लाबा समाव खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन। आंखौबो दिनै रैखा खालामदो नोङो होननानै माने आखाइ खबजोबबायनो आरो इन्जरा सिगाङाव राजानि सिगाङाव उम।
औ।
बिदिनो दाना आखाय खबजब बाय नालाय सिंहआबो एसे अननाय फैनानै नोंनिफ्रायलाय माने एन्जराथ' फिसा सा नालाय
अ।
औ सिंह राजाया थिगसे मिनिबाय जाहैदों आरो नों थेफाफा फिसासा बुस्थुआ आंखौलाय मा हेफाजाब होगोन होननानै मिनिबायनो आरो।
औ।
आमफाय हगार हरबाय आरो। हगार हरनानै दाना एन्जरा गावनि गुदुं सिङाव एबा न'आव थांबाय आरो। दा बिदिनो फैयै फैयै सानसेखालिनि बाथ्रा जाबावबाय आरो। उम दिन थांबाय सम फैबाय बेफोरबायदिनो दाना अरन गेजेरावहाय मोनसे माने फानजारि सि खोंनाय दंमोननो आरो। उम बे फानजारियावहाय माने सिंहआ नांहैबाय बे फानजारियावहाय ट्रेब जाहैबाय आरो ट्रेब
औ।
खोनादों खोना दोनो ना।
औ औ औ।
औ जुनारफोरखौ बेयावहाय दाना सिंहआ नांथाहैबाय नांथानानै दाना आंखौ रैखा खालामदो आंखौ रैखा खालामदो होनबायनो आरो सिंह राजाया। नांथाबाय नालाय जेयाव नांथाहैबाय। दाना मा खालामनो गाबख्रावबाय थाबायनो सिंह राजाया गाबख्रावै गाबख्रावै दाना एनजरा खोनाहैबाय जाहैदों एनजरा खोनानानै खारबोनानै फैनानै नुफैबायनो सिंह राजाया मा होनो फानजारियाव नांनानै दं। उम बे फानजारियाव नांना दंनायखौहाय फैनानै नुफैनानै एनजरा होनबायनो आरो महाराजा नों सिरि थाथ' सिरि थाथ' आं नोंथांखौ बासायगोन होनफैबायनो आरो।
औ।
माने बै समखालि एन्जरा एन्जरखौ सिंह' राजाया रैखा खालामदोंमोन नालाय।
औ।
एन्जराबो रैखा खालामनो फैफिनबाय आरो सिंह' राजाखौ।
अ
औ दाना सिंह' राजाखौ सिरि थाहोनानानै इन्जरा मा होनो बिनिफ्रायनो मा होनो फानजारिखौ अरस'जोब्बायनो आरो। अरस'यै अरस'यै अरस'जोबनानै। सो सिंह' राजाया गबाय आरो फालांगि फानजारिनिफ्राय
औ औ
बिदिनो फानदों ओमफ्राय गबाय नालाय उदां जाबाय आरो औ
बाय बेफोरबायदिनो सिंह' राजायाबो एन्जरखौहाय होनफिनबाय जादों होनफिनबाय आरो
औ
औ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बै समाव आं नोंखौ रै रैखा खालामबाय आरो दिनैनो आंखौ रैखा खालामफिनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय मददनि थाखाय होनबाय आरो सिंह' राजायाबो औ बे स' बे खिनियावनो जोंनि सल'आ जोब्बाय आरो
औ
बे सल'नि गेजेरजोंथ' जों गोबां बेफोरबायदिनो रोंगौथि मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ जानो हागौ सल'आथ' गुसुं होमबाबो नोंथाङा बे सल'निफ्राय जानो हा
मोजाङैनो बुजिदों बा आयदा एबा गियान बुथुमनानै लानो हादों नङा होमबा नोंथां। औ नोंथाङा दा बे सल'नि गेजेरजों मा मा गियान बा रोंगौथि मोननो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन आं बे सल'नि गेजेरजोंनो आं जोबोद ओ माने सोलोंथाइखौ मोननो हादों आरो खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय बेबायदि नों नोङा आंनो जोबोद मोजां सल' फोरमायनानै होनायखाय ओ सिंह आरो एन्जरनि। आं बेयाव ओ ओ सल'बाथायाव आङो जोबोद ओ बेबायदि सोलोंथाइखौ आं मोननो हादों। ओ जिथु जोङो गुबुन ओ मानसिफोरखौ जोङो हेफाजाब खालामोब्लासो जोङो हेफाजाबखौ जों मोनफिननो हायो।
औ नंगौ
औ आरो जोङो ओ सिंहआ माने एन्जरखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन ओ माने इस्सा देखायदोंमोन माने नों फिसासा नों मा खालामनो हागोन आंखौ मा हेफाजाब खालामनो हागोन होननानै माने बुंदोंमोन माने ओ बे बुजियाखैमोन आरो फिसा ना गिदिर बेफोर माने खामानिफ्राव खामानि होगोन ना होआ बेखौ बुजियाखैमोन आर ना सिंहआ ओ बेबायदिनो बे उनावसो बेबायदिनो बुजिलांनो ह हमदों जिथु बे बै समावहाय जिथु ओ सिखारि एबा फानजारि सानानै दोनजानाय बेयाव बे फानावहाय नांनानै दंमोन। अब्ला बे समावहाय बे गाबख्रावबाय थादोंमोन। अब्ला-अब्लासो बियो आंखौ बासायफै आंखौ बासायफै बिबादि होननानै होख्रावबाय थादोंमोन। ओ ओमफाय जिथु एन्जरा खोनानानै फैनानै जिथु ओ बेखौहाय बासायफैबाय बासाय फैनानै जिथु अब्लासो बै समावसो माने सिमहवा ओ रिलाइस जाबाय माने बुजिनो ओ बुजिबाय आरोना बेयो। माने बेबायदिनो जोङो निसा देखायजाया एबा मानसि ओ एबा बेबायदिनो जायखिजाया मानसि एबा जुनारफोरखौ जोङो बिदि नों फिसा नों गिदिर होननानै जों बासिनो नाङा आरोना नों मा खालामनो हागोन आंखौ मा हेफाजाब खालामनो हागोन बेबायदि माने जों बुंनो नाङा जों बे मानसियानो जोंखौ मालाबाबो जों हेफाजाब होफिननो हागौ। जेरै ओ सि-सिंहखौहाय जेरै एन्जरा हेफाजाब खालामदों। ओ जेरै फिसा फिसा बुस्थुआनो जिथु ओ सिंह एफा गेदेरखौ बे हेफाजाब खालामबाय। जिहेतु सिंहआबो बेखौहाय जेरै रैखा खालामदों ओ एन्जराबो बेखौ बेबायदिनो रैखा खालामदों। ओ बै समावहाय सिंहवा एन्जरखौ जानाय मोनब्ला एबा बेबायदि बुथारनायमोनब्ला बे समाव बेबो बेबायदि ओ फानजारिनिफ्राय गनाय नङामोन जों बेयाव बुजिनो मोनोदि गावजों गाव जों अनलायनो नांगोन गावजों गाव जों हेफाजाब खालामनो नांगोन। अब्लासो जोङो गावजों गाव मदद मोनलायनो हागोन आरोना नोंथां। आं बे ओ सल'बाथानिफ्राय जोबोद ओ मोजां मोनदों नोंथाङा आंनो बेबायदि ओ जोबोद मोजां सल'बाथा फोरमायनायनि थाखाय आं जोबोद माने नोंथांनिफ्राय बेबायदि सोलोंनो मोनबाय सिंहनि एबा एन्जरनि स्ट'रिनिफ्राय आं जोबोद ओ नोंथाङा आंनो बेबायदि मिलौदो स्ट'रि एबा ओ सल'बाथा खोन्थानायनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां। दा जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' एसे सम लाबावगौमोन। नाथाय जोंहा दा सम जाना फैबाय ओ नोंथांखौहाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनो बेफोरबायदि सल' बाथानि जुनै आयदानि सायाव फोरमायनानै एबा खोन्थानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो।
औ-औ दे होमबाना नोंथां।
औ दे।
औ।